औ हेलौ। हेलौ औ हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा आं खोनागासिनो
नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा?
ओ जेबोथ' मावथ'वाखै नोंथां फ्रियैनो दंथ'यो आङो
फ्रि ना अब्लालाय आङो मोनसे आयदायावसो सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंनो
अ सावरायजागोन दे नोंथां
ओ आयदायानो जाहैबायमोन दै बानानि टपिकआव सावरायनो होनना
दै बाना आरो ना
औ दै बानानि सोमोन्दै फंनैसो औ उम नोंथाङाथ' नुनो मोनबो खादों जानो हानाय बे उम दायो दैबाना दा सोबाय दं जायगा जायगा जायगा लायै जायगा बे दै बानाया बुहुद खहा खालामदों माने
नंगौ नंगौ
बिदिनो बिदिनो आबादफोर मावनायावबो बहुद खहा खालामदों मानसिफोरनिखौ जेरै जेरै खोथिया फोनायफोरखौबो दै लोमसाव होनानै बुथारजोबनाय
औ
थाइगं फोरखौबो फिसा फिसा उम खिलि हांनायखौ फुथार लांनाय दै उसिनानै दै बाना बा बिदिनो दै अभार जाहोनानै दैबाना यावथ' जाया नालाय मैगं थाइगं फोरा आरो मैगं-थाइगं ल' नङा बिदिनो फिसा फिसा ओ फिथाइ-सामथाइ गाय जेननाय बा खिलि हांनाय फोराबो बि बिदिनो थैनो हमो दै बाना जाब्ला। आरो बेल' नङा ओ उम दैबाना जाब्ला न' सिङावबो दै हाब जोबो
औ।
नानै खहा खालामो। न'खरनि मानसि फोरखौ। न' सिङाव थाजाया माजाया बिदिनो आरो दंफांनि जिनिस फोरखौ सेवहो जोबो दैया हाय न' सिङाव हाबनानै माबा बाथाय। सेवलां सिगोन बिदिनो नस्थ' जासिगोन। ओ आरो सेवनायखौथ' बाहाय जाफिनला नालाय ओ गोबां रां नांसि गोन आरो बानाय नो न' आव बानाय फिननो माबानो नो। आरो बेल' नङा ओ जोंनि खैथ' लामाया हानिसो नालाय दैबाना जाब्ला बुहुद खस्थ' जायो थांलाय फैलाय खालामनो।
औ।
जेरै लामायाव हाय हाब्रु जाजोबो हाब्रु जानायावथ' जोङो ओ बुहुद खस्थ'यै थांनांगौ जायो साइकेल सालाय नांगौ जायो बुहुद ओ खस्थ'यै लासै लासै सालाय नांगौ जायो हाब्रु नांसि नांसि सालाय नांगौ जायो। आरो गोसाबो सालायनो हाया बुहुद खस्थ' मोनो मानसि फोरा ओ गावनि ओ फरायसा ओ जेरै हमनाला ओ स्कुल स्कुलफोराव थांनो बा इदिनो गिदेर फोरा गावनि डिउटिफोराव थांनो बुहुद खस्थ' मोनो। बिदिनो दैबानाजों लामायाबो बायो सम सम दैबाना जाबाय थाबा बायनानै ओ थांलाय फैलायाव खस्थ' जायो डिउसियाव थांनो हाया स्कुलफोराव फरायसाफोरा थांनो हाया बन्द' जायो स्कुल थांथ'नाया आरो गारि मथरबो खारनो बहुद ओ खस्थ' जायो मानोना बे हाब्रु दोलो दोलोआव खारनो नागिरा गारिफोरा फासियो। थाबथायो मायो गोबां खहा जायो। दैबाना जाबाथाय बेथ' आं गामि औ औ बेथ' आङो गामिनिखौसो बुंदों दा जोंना टाउन सहरावबो गोबां खस्थ' मोनोबा खहा जायो दैबाना दैजों लोमसावबाथाय
औ
जेरै टाउनावथ' ओ बिदिनो ओ मोजां नाला माने दै बोहैग्रा सुबिदाबो गैया नालाय। ओ न'फोरा वालजों खोबथे जोबनाय बिनि खाथि न' न' माने बेनाबो वाल आंनाबो वाल बिदिनो मानसिफोरना खाथि खाथि न' जों न' जों वाल होनाय होथलायनाय गोजा ओ दैयाहाय थांनो जायगा मोनला फासिसिगोन माने थाबथानो बायदि जाहैसिगोन दैया लामायावहाय लामा गेजेरावहाय ओ उसिसिगोन। लामायाव दै बाना जासिगोन दैया जमा जासिगोन आरो बे दै जमा जानायावथ' बिदिनो ओ थाम्फै फोर ओ बिदै दैला बायसिगोन माला बायसिगोन बे थाम्फैफोरानो मानसिखौ अरसिगोन मासिगोन इदिनो गोबां देहायावबो लोमजानाय माबा माबि खालामसिगोन मानसिनिखौ मानसिनावहाय माने अ।
गोबां खहा जायो बिदिनो। ओ दा नोंथाङाबो एसे मिन्थियोब्ला फोरमायना होदो दै बानानि सोमोन्दै मा मा जायो मायो बा बोरै बोरै आङो एसे सोलोंथि लानोसै नोंथांनिफाय।
औ जा नोंथां नोंथाङाबो जि बुंदों सोब गासिबो थिगानो बारु आङो बेखेखे जोंनि आसामनि जोंनि जि आसाम एरिया बेखौ लानानै आं बुंनो सा सानदों आरोखि। औ दाथ' जोंनि आसामा जाहैबाय मोनसे माने गोबां अखा हाग्रा जायगा हादरसा हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि आसाम जोंनि आसामाव माने गोबां अखा हायो। आसामनि दैया बो हैैलाङो नङा ओमबा
औ
बोथोराव माने नोंथाङा जि सिगाङाव बुंलांनाय माखासे दैबानाजों जानाय प्रब्लेमफोर बेफोर प्रब्लेमफोरखौ नुनो मोनबाय थायो आरो जोङो रादाब खौरां बिलाइफ्राव।
औ
दा माने जोंनि आसाम हादोरसाया गोबां अखा हाग्रा जायगा जानायनि थाखायनो मिथिंगायारि खैफोद हिसाबै जोङो दै बानाखौ लानो हायो आरोखि। अब्लाबो मा जोङो माखासे आ आथिखालावथ' गोबां ओ दारिमिनारि बिथिङाव बा सोलोंथायारि बिथिङाव आरो माखासे साइन्सनि बेलायावहाय गोबां जौगाबाय नङा होमबा?
औ औ
जे औ ओ बिरोंदामिन बा मिथि गिदिर गिदिर मेसिन। बा बायदिसिनाफोरखौ बाहायनानै जोङो जोंनि लामा सामाफोरखौ बा दैबाना जायैनि सिगां अखा बोथोर फैयैनि सिगांनो जोङो माथावरिफोरखौ मोजाङै खोनानै लायोब्ला बेफोरबायद दैबाना जानायनिफ्राय आं इसे बारग'गोन नामा बेफोर बेबायदि साननायखौ नुह माने नु
अ सैथो नों थां नि बुंनाया सैै थो नंगौ औ
माने जोङो दंफां लाइफांफोरखौ एसे माथावरिफोराव मोजाङै गायनांगौ। अब्ला बाना जायोब्ला ओमबाना इसिबां हाखौ खुरखानानै जोंनि खहा खालामनायखौ एसे खमाय होगोन आरो बायदि खमाय हागोनखौ नुहुर दो आरो माने बेखायनो सा आरोखि माने जोङो बेथ' मोनसे मिथिंगायारि खैफोदसो जाबाय नालाय। बेखौथ' जोङो कमप्लिटलि बा फुरायै गैथारलाहोनानै खालामनोथ' हाया जाहैबाय जोङो।
औ औ हाया हाया।
औ दैबाना जायैनि सिगांनो जोङो माखासे थाग थियारि खालामनायनि राहायै बेफोरबायदि जोङो बेब'स्थानि गेजेरजों दैबाना जानायखौ जों एसे खमायहो हागोन आरो माने बेफोरबायदि माखासे माखासे स्टेपफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि टाउन सोहोराव जानाय दैबाना बेफोर दैबानाया जाहैबाय जोंना जोंना ड्रेनेज सिस्टेमा जोंना मोजाङै नङा नांगौ बादियै हयथ बानायनाय जायाखै बिनि थाखायनो जोङो माखासे गिदिर नोगोरफोरावहाय जोङो बेफोरबायदि दैबाना जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे जोंनि सुबुं सोदोमस्रिनि जि सिभिक सेन्स होननानै बुङोना जायखौ जोङो
औ
माने बेफोरबायदि दाखोर जाबोर जाथारफोरखौ जान मोनला जेराव मेराव गारलाबायनाय खमायोब्ला जि जा लांगोना लामा जाम्फै दै लामाफ्रा माने ब्लक जाना थायाब्ला दैया माने बोहैलांनाय सुबिदाया थायो आरो माने दा बेफोरखौ जोङो नोगोर फोराव जानाय दैबानाफोरखौ
औ हायो
नोंथाङाबो बेफोरबायदि माखासे बेबस्थानि बागै मिथियोब्ला फोरमायदेरनो हागोन दे आंनो। आंबो मिथिनानै लानो लुबैदों नोंथांनिफ्राय
अ आंनाथ' बारा बिदि गोसोआव फैयाखै अब्लाबो आङो मोननैसो नाजानायनोसै नोंथां बुंनो।
जागोन नोंथां
ओ जेरै ओ दैबाना जायिनि सिगां माथावरिखौ मोजाङै खोना लानांगौ बे जोबोद सैथो खोथाया। अब्ला जोङो एसेबाबो ओ आसा थायो बा सानसे थायो माथावरि खोब मोजां खोब्ला दैबाना जायैनि थाखाय आबाद मावनायफोरा मोजाङै थानो सान्सेस थायो गोबाङानो। माथावरिखौ मोजां खोब्लालाय ओम आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो ड्रेननि सिस्टेम एबा नालाफोरखौ मोजाङै बानायनांगौ नाथाय दैया मोजाङै थाङो लामायाव जमा जायिनि
औ नोंथां
आरो नंगौ जोंना जोंनि माने बे जिथु मडार्न जुगाव दायो सिभिक सेन्स होननाय एसे खम मानसिफोरनाव जोङो सिभिक सेन्स खौ ला हमना ला बिदिनो आउट नलेजखौ जोङो फोरोंनो नाजानांगोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बा गासैनो गासैनोबो। जोङो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोराव बिदिनो जोङो फोरोंनो हायो एब्ला दिन्थिनो हायो। सिभिक सेन्स माखौ होनो? बा बिदि बिदि आउट नलेज जों फोरोंनो हायो बिदि बेयाव दाखोर गारा मा गारा ओहो जि साफा दोननांगौ लामाफोरखौ बा बासफोरखौ आरो गोबां पाब्लिक प्लेसेसखौ साफाय लाखि लाखिनांगौ जोथोनै लाखिनांगौ बिदि जोङो ओ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावबो सावरायनानै हगारनो हायो जाथाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नुनानै एसे नलेज लानायनि थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
दा आङो ओ बेखौनो बुंनो सानदोंमोन।
औ
दा समाबो जाबाय नोंथां आङो एसे खामानियावबो थांफिननांसिगोन बिदिब्ला आङो बे ससेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां। औ